हेल'
खु खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो आंनि हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
नोंथाङा मानि थाखाय फन खालामदोंमोन नोंथां
औ आं नोंथांनाव माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा मावनानै
आङो आबाद थालिरनि आबाद मावनानै दं नोंथां
अ आं नोंथांनियाव थालिर आबादनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
दे फोरमायनायसै नोंथां
दे होनसै नोंथां बिदिब्ला फोरमायनोसै आङो दासान्दि जोंहा जेबो सरखारि साख्रि गैयैखाय आङो आबाद मावनानैनो दासान्दि जिउ खुंगासिनो दं आरो आंहा गोबां रोखोमनि आबाद दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला माइ आबादजों आङो लोगोसे फाथो गय लिबु बेफोरनो आंहा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै आङो जिउ खुंगासिनो दं आरो नोंथां आंनाव हायाबो जौसे बिगानि बारा दङ नालाय बेबायदिनो आंहा बारि बागान दङ गय बागान बेनिनो मादाव आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ थालिर आबादखौ नोंथांनो बोरै ओ नोंथांनो फोरमान एसे थालिर आबादखौ बोरै खालामनाय जायो आरो नोंथां आ गिबियावनो थालिर आबाद खालामनोब्ला नों थाङा जेरै माइ आबादखौ खालामनायाव हालेवो बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ हालेवगोरनांगोन आरो हालेवदो सिगाङावनो हालेवखांनायनि उनाव नोंथां खोनादों
औ खोनादों नोंथां
गिबियाव नोंथाङा हालेवनानै लादोग्रोदो खननैसो हालेवदो हालौखांनायनि उनाव नोंथाङा मै होदो आरो नोंथाङा मोसौजों ओ मै होनायखौ मै होनाय जायो जाहाथे हाग्रा बंग्राफ्रा मोजाङै थैयो आरो हाया साफा जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय मै होखांनायनि उनाव आरोबाव प्रसेसआव गोबोरखि सारलानानै होदो आरो गोबोरखि सारलानानै होनानै मै खनसे होबावदो जाहाथे हाया नों नोंथांनि हाया हासार गैयामोनब्ला हासार गोनां जायो ओ बेनि उनाव हाय नोंथाङा दिरुंजों सिददा बोनानै दिरुं माबानानै नोंथांङा लारि लिरि लारि माबाखौ गायलांदो आरो थालिरखौ गायदो आरो बेबायदिनो थालिरा गोबां जादनि दंङो आरो नोंथां जेरै बुंनो थांङोब्ला सिनि साम्फा मालफक थालिर हायथा थालिर दाउखा थालिर आथिया थालिर ओंख्रि जाग्रा बेनि उनाव दंबावो गोबांङानो दंबावो आरो नोंथां नामखौ बुंजोबनो हाला बेनि उनाव नोंथांङा नोंथांङा माखौ गायगोन बे नोंथांनि सायावसै आरो नोंथां आंथ बिदिनो थालिर दावखाखौ गायो बेनि उनावहाय नोंथांङा मा होनो बाजारनिफ्राय थालिरनि फुलिखौ लानानै फैनो हागोन आरो नार्सारि निफ्राय नंङाब्ला गामि गामियावबो थांनानै नोंथांङा बायनानै लानानै फैनो हागोन आरो बेबायदिनो थालिर फिसा फुलिया बिदिनो जिबानिफ्राय थामजि ब्रैजिनि गेजेराव लायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांङा एसे बा एबा जि मिटारनि गोजाननि जानथाय होनानै लारि लारि सिदा गायलांबानो जाबाय नोंथां बेनि उनावथाय जोंहा मोनसे खामानि दंबावो नागार हायै खामानि जोंनि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथांङा जेवरा दुमनानै लानांगोन आरो नोंथां नंङाब्ला मा होनो माबाया मा होनो मोसौ मैसोआ फैनानै नोंनि थालिर आबादखौ जानानै गाज्रि खालामनो हागौ आरो दा बेबायदिनो मोनसे जेंनाबो जाबावो आरो गोजां बोथोर बोथोरनि समाव मैदेरफोरनो नोंथांङा जाहार बारि खाायथियाव खालामोब्ला मैदेरा फैनानै नोंथांनि आबादखौ जानो नागिरो आरो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर जेंना बिदिनो नोंथांङा आबादखौ मावनो हागोन आरो जेब्ला थालिरा गिदिर देर बोयो अब्ला नोंथांङा गेजेर गेजेर मा दै सोनानै होनांगोन आरो नोंथां गेजेर गेजेर दै सोनांगौ थालिरनो गोबां नांगौ बिदिबो इसिबांबो नांङा जाहाथे हाया सिदोब सिदोब थाबाय थायो एसेबांखिनिखौ नोंनो नांगौ जायो आरो नोंथां आरो नोंथांङा थालिर गायखांनायनि गेजेरावनो मालाबा मालाबा जेला थालिरा बोसोरनै बा बोसोरथामनि उनाव नोंथांङा गयबो गायनानै लानो हायो आरो नोंथां थालिरनिफ्राय गयआव बारस्लायलांनो हायो। आं दा नाथाय नोंथांनो आं दा फोरमायगासिनो थालिर गायनायखौ बिदिब्ला जोंहा थालिर गायनायाव फैफिनदो इसे मा होनो बेनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि आबादखौ थालिर बेखौ मालाबा मालाबा बेमार जायो आरो थालिरनि बिफांङा गोमो जानानै राननानै थैलांङो बेनि थाखायनो थालिरनो मा मोनसे इउरिया आरो पटास होननाय एसे एसे सारनानै होबाय थानांगौ आरो भिटामिन बेनि उनावहाय एम्फौबो जाग्रा मोनसे एम्फौ जायो थालिरखौ मालाबा मालाबा बे एम्फौ जानो हायिनिबो थालिरनि बिलाइयाव मुलि सार नानै होनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांङा थालिरखौ मोनगोन गु एबा जिनै मास नि उनाव नोंङो थालिरखौ मोननो हागोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथांङा थालिरखौ माहोनो देरफुनाय समावनो नोंथांङा थालिरनि बै थालिर बिबार होनोना दा जायखौ मा होनोमोन आं गोसोआव गैला नाथाय औ नोंथां थालिर मैखुन नोंथाङा थालिर मैखुनखौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला नोंथाङा थालिर फिफांखौ दान फैखाङो अब्ला थालिर फिफांखौ मा खालामनानै खारदै बाननानै नाय खारदै बानायनानैबो नोंथाङा आ फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
आ बेबायदि
बेनोसै नोंथां आंनि थालिर गायनाया आं आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय होननानै आ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दालाय?
आं दासान्दि नोंथां मोसौफोरखौनो जोथोन लागासिनो दङ' आङो गुबैयै जिब-जुनार फिसिनाय थामिहिनबा मोसौ फिसिनायखौनो गाहाय जिउनि राहा साननानै लानानै दङ' मानो होनोब्ला आंनि जायगाया हाजो खाथि जायगा आंनि खाथि खाला गो गोबां गुवार जायगा दङ'। आरो आंहा मोसौआ सेजौ बाजिथानिबो बांसिन दङ' बेखौनो आङो दा जोथोन लागासिनो दङ' बे मोसौ आबादनि गेजेरजोंनो आङो सोलिलांनो हानाय जादों आङो बे मोसौ फोरखौ फोथाराव हगारनानै होयो आरो बेखौ जोथोन लानांगौ जायो बेनि थाखाय आङो माखासे लावखारफोर लानाय जायो आङो दायो सा नैैजिसो लावखारफोर लानाय जायो आरो माखासे गलि खौ फोसाबग्रा माखासे हिन्जाव मानसिफोर बेबायदि जेरै खि गारग्रा गोबोर गारग्रा बे खौ आंङो लानाय जायो माखासे मानि बेनि उनाव गाइखेर सेरनो थाखाय आरो माखासे गोरों गाइखेर सेरग्रा मानसिबो लानाय जायो मानो होनोब्ला गोबांथार मोसौ जाबाय नालाय नोंथां बेनि थाखायनो गोबां मानसि नांगौ जायो। आरो बेबायदिनो आङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ बेबायदिनो बारहो हरगासिनो दं नोंथां। दा मोसौ फिसिनो थाखाय जोंङो बेबायदि राहाखौ लानो गोनां जायो। गुबैयै मोसौनि थाखाय गांसोआ गोनांथार। बेबादिनो बेवहाय दै मोनदोंदों ना मोनलोङाखै बे जेरो बेखौ जोथोन लानो गोनां जायो। आरो संख्रि होनो नांगौ। संख्रि होयै होयोब्ला बिसोरो मोजाङै गांसो जायो मोजाङै गांसो बासिया बेनि थाखायनो संख्रिखौ होनांगौ जायो। बेनि थाखायनो जोंङो संख्रिखौ खमैबो सप्तासेयाव खननैसो होनो गोनां जायो। अब्ला सं बेबायदि संख्रि होयोब्ला मोसौआ बांसिन बिबांनि गांसो जायो आरो दैबो लोंङो सम मथे दै लोंनो लायो नोंथां दा बि जाबाय गांसो जानाय एबा आदार जानायनि माखासे जोथोन लानाय बिनि सोमोन्दै आं बुंबाय आरो बेनि अनगायै बिसोरनि थानाय जायगा बिसोरनि थानाय जायगाया गलि जायो गुबै दा गलियाव बिसोरो बोरै थागोन दा गलिया हमनानै लानांगौ बियो गोजौ जायगा जानांगौ जाहाथे बेवहाय खि हासुदै थाया ए थामहिनबा ओ बेखौ गारहरनो हानाय जायो एरगारहरनो हानाय जायो हासुदैयाव बे उन्दुसोमबाय थानाय जायोब्ला बिसोरो माखासे बेक्टेरियाफोरजों बेराम आजारफोर जानो खाबु थायो बेनि थाखायनो बिसोरो गोरान जानो नांगौ सम सम बेहाय माखासे पेनेल फोर सारनो नांगौ एबा माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोरबो सारनो गोनां जायो बेनि उनाव मोसौनाव माखासे बेरामफोर जायो बे बेरामफोरनिफ्राय जोंङो रैखा मोनो थाखाय माखासे मुलिफोरबो होनांगौ जायो दोरोङारि हिसाबै माखासे ओ बेरामफोर जायो जेरै मोसौनाव सरासनस्रायै उदै दुनाय जायो बे उदै दुनायखौ सरासनस्रायै दोरोङारि हिसाबै एम्बुसिट्र गानहोब्लानो बेखौ हामहोनो हानाय जायो। बेबायदिनो माखासे बिसिनाव माखासे मान लुनाय बेराम बेबायदिनो बेफोरबायदि जायो। बेनि थाखाय अमा मेजेम बेखौ आङो फेरेदनानै दोन खायो बे अमा मेजेमखौ बिसिनि मोदोमाव फोनो बेबायदि फोननानै होनायाव बिसोरो मा जायो बे बेरामफोरनिफ्राय बारग'नो हायो।
बेबायदिनो अमा मेजेमा बिसोरनि थाखाय जोबोद गोनां मुलि दा बेनि अनगायै बिसोरो मा जायो माखासे गाइखेर गाइखेर दिहुनथाइ होनाय बे गाइखेर दिहुनथाइ होनायनि बेलायाव गुबैयै बिसोरो थोजा से बिबांनि आदार मोनजाखायो थोजासे बिबांनि जोथोन मोनजा मोनो। बेबायदिनो गाइखेरनि दिहुनथाइखौ आङो खम मोनाखै नोंथां गाइखेरा खौ आङो खमैबो मासे मोसौनिफ्राय नै लिटारनि बारा गाइखेर मोनगासिनो दङ दा
समावबो जानानै फैबाय नोंथां।
औ नोंथां दे जाबाय दे औ नोंथां।